औ नोंथां
अ गोजोन बेलासि नोंथां
औ औ औ। आङो दा ओरैनो दङ नोंथां।
अ नोंथांजों मोननै सो बाथ्रा सावरायनोसै कल खालामदों बे आथिखालनि मुगायावथ' आबहावाया बिराद गाज्रि गे गेब्रेंबायना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां‌।
आबहावा गेब्रेंनायनि बादैसो फंनैसो बाथ्रा राय्लायनो
अ राय्लायनो हागोन दे नोंथां‌।
नोंथाङा आथिखालनि जि मुगायाव आबहावाया बिराद गाज्रि
औ नंगौ।
गेब्रेंबाय बेसोमोन्दै फंनैसो बाथ्रा बुंथिनो हागोन नोंथाङा।
अ आथिखालावथ' आबहावा गुबुंले जानाय बियो जोंनि गेजेराव बिराद जेनाखि मेजर प्रब्लेम लाबोगासिनो जाय जोंनि आबहावायाव बिराद गाज्रि गोहोम खोख्लैगासिनो ओ बैफोर
जेनाखि आबहावा गुबुंले जानाय बैफोरनि गुबै जाहोनानो जा होननांगौ जाहैबाय सुबुं माहारि दा बैबायदि आबहावा गुबुंले जानाय होननानै बुङोब्ला। बार गेब्रेंनाय दै गेब्रेंनाय हा गेब्रेंनाय बेफोरखौनो बुंनांगौ जानानै। दा दै गेब्रनाय होननानै। बुोब्ला जेनखि गुबुंले जानाय बे दैया माबोरै गुबुंले जागासिनो दं होननानै बुंनो थाङोबा नोंथां बेयो सुबुंनि मावनाय खामानि जेरै आथिखालावथ' सुबुं अनजिमा बांनायजों लोगोसे गोबां मानसिनो मुवा बेसादफोराबो थोयै जानायलाय गोबां कल कल कारखाना फसंबाय दा बै कलकाखानानिफ्राय गनाय जेनाखि गाज्रि मुवा बेफोरखौ थोंजों दैयाव गारहरनाय नुनो मोनो दा बैफोरनिफ्राय जेनाखि राजहायनारिक बिजानु बायदिसिनाफोरा दैयावहाय गलाय ज जानानै दैया गुबुंले जायो बेजों लोगोसे सानफ्रोमबो सुबुंफोरनि जिउआव बाहाय बाहायजानाय प्लासथिक बायदि मुवाफोरखौ सुबुं माहारिया जेराव मेराव गारनाय खौ नुनो मोनो जायनि जाहोनाव बै लोंखांनाय दै प्लास्टिक बथल बथलबा ओ मना आरि लानाय प्लासटिक बैफोर प्लासटिकफोरा बा दैयाव गारजानायनि जाहोनाव बै दैयाहाय गुबुंले जायो जायनि जाहोनाव दाउ बिजानुआ बिजानु गोनां जायो दैया बेनि जाउनाव जेनाखि ओ ओ दैखौ बै दैखौहाय जेनाखि जिब जुनारफोरा लोंओब्ला ओ बै जिब जुनारफोरनि थाखाय जोबोद खहा गोनां जायो। दा बेनि उनावहाय दङ हा गेब्रेंनाय
हा गेब्रेंनाय होननानै बुङोब्ला जेनाखि हायाव आथिखालाव ओ आबाद मावनायाव याव आबादारिफोरा जेनाखि ओ हासार बाहायो रासायनिक हासार बैफोर हासारफोरा ओ हानि थाखाय जोबोद खहा गोनां बा एम्फौ एनलाफोरनि थाखाय जबोर खहा गोनां बैफोर जेनाखि हायाव मुलि बाहायनाय माखासे माखासे हास रासायनारिक हासारफोरा बै हाखौ थोंजोङै खहा खालामो बा हायाव थानाय ओ जिबिफोरखौ ओ दुखु होयो जायनि जाहोनाव ओ बै हायाव थानाय माखासे जिबिफोरा रासायनारिक मुलि होजानानै थैनाङो बेनि जाहोनावबो बै हाजों हाया गाज्रि जानायजों लोगोसे जिब जुनार ज फोरनिबो जोंहा खहा जायो बेनि उनाव दङ जों हाय बारगेब्लेंनाय बारगेब्लेंनायाथ' ओ बिराद आथिखालावहाय जालांनो हमगासिनो गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन बे जानायनि गुबै जाहोन नानो जाहैबाय जेना खि ओ बारहावायाव ओ अक्सिजेननि बिबाङा खमायनानै ओ जेनाखि कार्बन डाइ अक्साइडनि अनजिमाया बांलांनो हमबाय बै बांनायनि गुबै जाहोनानो जाबाय बिफां लाइफां दानफायनाय बै बिफां लाइफांफोरखौ ओ सुबुं माहारि या सानफा एफा दानफायनायनि जाउनाव ओ जोंनि बारहावायाव जेनाखि कार्बन डाइ अक्साइडनि बिबाङा बांबोगासिनो दङ बेनि जाहोनाव ओ बे बेजों लोगोसे कार्बन ओ कार्बन मन' अक्साइद बायदिफोरा ओ बारहावायाव हारि बांबोनायनि जाउनाव बुहुम बिखुं दुंग्लोबनाय जागासिनो जायनि जाउनाव आथिखालावओ गरमा बांसिन जाबोगासिनो दं आरो अखा हानायाबो थि गैला बिफां लाइफांफोर गैयैनि ज जाउनाव औ बेबायदिनो ओ बारनि गेब्रेंनाया जेनाखि ओ सुबुं माहारिफोरनि ओ जेनाखि ओ ओ नांगौनि बारा गारि मथर सालायनाय ओ बायदि खाम मुवा पेट्रल डिजेल बाहायनानै गारि सालायनाय बैफोरनिफ्राय गनाय उफुन्दैफोरा बारहावायाव गुबैयै खहा खालामो बेफोरनो गुबै जाहोन आरो दा बैफोरबायदिओ जेनाखि ओ प्लास्टिक- प्लास्टिक बाहायनाय बा ओ बिफां लाबफाय दायफानाय बैफोर फोर निफ्रायनो जोंनि आबहावायाव गुबैयै ओ गुबुंले जाबोगासिनो दा जेनाखि बैफोरनि जाहोनावनो बुहुम बिखुं दुंग्लोबनाय बेबो जागासिनो दं नोंथां
ओ
बेजों लोगोसे ओ जेनाखि आरो जोंहा मोनसे नुनो थांबावो जेनाखि दैनि बेलायाव बुंनो थाङोब्ला जेनाखिओ सुबुं माहारिया ओ दैयावहाय माखासे जेनाख जिब जुनार ओ थैनाय बेफोरखौबो गारहरो। दा बै फोरखौ गारहरोब्ला ओ बियो दैयाव दैजों थोंजोङै दैयाव थोंजोङै थानानै जेनाखि ओ बेवहाय बिजानु सोमजिहोयो माखासे, बै बिजानु सोमजिनायफोरखौनो जेनाखि आफाङाव
आव थानाय मानसिफोरा जेनाखि बै दैखौ ओ बाहायोबो जानो हागौ। जेरै ओ सि सुनाय लोंनाय ओइ। बेफोरबायदियाव बाहायो माखासे सु सुबुंफोरा दा बैफोरबायदि दैखौ, बैफोरबायदि सुबुंफोरा बाहायोब्ला बिसिनाव थोंजोङै बायदि बेरामफोर जानो हागौ जेरै कलेरा। ओ ओ मेलेरिया बायदि लोमजानायफोरा जानो हागौ। जायनि जाहोनाव ओ आथिखालाव बैफोर बेरामनि अनजिमायाबो ओ बांबोगासिनो दङ। ओ दा बेफोरनो जाहैबाय ओ जोंनि आबहावा ओ गेब्रेनायनि गुबै जाहोनफोर। दा बे सावरायनायनि गेजेरजों जोङो मिथिखाबाय जे औ जोङो सुबुं माहारियानो जे आबहावा गेब्रेंनायनि गुबै जाहोन होननानै दा आं बेखौनो बुंनो सानो आरो नोंथाङा।
दा आङो नों थांनावबो सोंनो लुगैदों दे, आङोथ' ओ आबहावा गेब्रेंनायनि सोमोन्दै माखासे बाथ्रा बुं लांबाय। ओ दा नोंथांखौबो आङो ओ जेनाखि बेखौ होबथानायनि राहाफोरखौ नोंथाङा मिथियो नामा? अह अ था आङो नोंथांखौ जेनाखि आबहावा गुबुंले जानायखौ होबथानाय बेनि माखासे राहाफोरखौ आङो नोंथांखौ नोंनिफ्राय मिथिनो लुबैदों, दा नोंथाङा फोरमायलांदो।
जागोन नोंथां। आबहावा संरैखाथि होनाय होनना बुङोबा जोङो ओ गोबां रोखोमनि, जेरैहाय हा गेबेंनाय, बार गेबेंनाय, दै गेबेंनाय। बैफोरबादिखौ जयै लानानै जोङो आबहावाखौ संरैखाथि होनाय जायो नोंथां। जोङो गुबुन गुबुन रोखोमै ओ गुबुन गुबुन हानजायाव थानानै जोङो आबहावाखौ संरैखाथि खालामनो हायो। जेरैहाय जोंनिया ओनसोलारि बा जोंनि हादोरसायारि, जोंनि हादोरारि आरो मुलुगनाङारिबो बेफोरबायदि आलादा आलादा आफाद दानानै जोङो बेफोर गब्रेंनायखौ होबथानो हायो नोंथां। दा जोङो गिबियाव हमना लाबाय जोङो हा गेब्रेंनाय, हा गेब्रेंनाय थानो थाखाय जोङो माखासे गोबां खामानि मावनांगौ थायो। जाय खामानिखौ जोङो सरखार जों एबा सरखारनिफ्रायल' जोङो आसा खालामनानै जोङो होबथानो हाया। जोङो गावनो गाव जोंनि गामियारि बा जोंनि ओनसोलारि सुबुंफोरनो सांग्रां थि होनांगोन दि जोङो हाया माब्रै बायदियै गेब्रेङो बा माब्रै बायदियै उन समावहाय बाहायजाथावै जायो, बैफोरखौ जों नोजोर होनानै जेरैहाय जोङो हायाव प्लास्टिक गारनाय जोङो हायाव माखासे बिस गोनां रासायनारि हास सार बाहायनाय, बैफोरखौ होबथानानै जोङो मा खालामनांगोन खानस्रि हासार गोबोरखि हासार आरो माखासे ओ मैगं थाइगं गारनायनि फेसेवनानै बानायनाय हासार, बैफोरखौ जोङो बाहायनांगोन। जों रासायनारि हासारनि सोलायो जोङो मा फोरबायदि जोङो हाफोरखौ जों बाहायोबा मा हा गेलवनायखौ
एसेबाबो लांनो हायो थिग बेबायदिनो जोङो बार गेब्रेंनायखौ लायोबा बार गेब्रेंनो थाखाय जोङो मेनाव जोंनिया मा गाहायै जोङो मा बिफां, जोङो बिफां-लाइफां गायनाया जोंनि गुबै हाबा। मानि थाखाय‌? बार गेब्रेंनायखौ होबथानो थाखाय मानो होनोबा जोंनि बारा मारै गेब्रेङो होनोबा जोंनि आथिखालनि मुगायाव बिफां-लाइफाङा बिराद खम जालांबाय। बेजों लोगोसे बि लाइफां खमायनायजों लोगोसे दारिमिनफोर, कलकारखानाफोर बेफोरो गोबां बारायबाय जायनि जाहोनाव बेफोरनिफ्राय ओंखारनाय बिस गोनां उखुन्दैफोर आरो गारि मथरनिफ्राय ओंखारनाय ओ बिस गोनां उखुन्दैफोर बैफोरनि थाखाय जोंनि बारा गेब्रेङो। बेनिखायनो जोङो बैफोरखौ जोङो होबथानो थाखाय जोङो मा खालामनांगोन? जोङो साफ्रोमबो जोंनि गामि ओनसोल जा जोंनि ओ डिस्ट्रिक्ट ओनसोल जा जोंनि हा हादोरसायारि जा हादोरारि जा जोङो जयै मा खालामनांगोन बिफां लाइफां गायनायाव गोसो होनांगोन। जायनि गेजेरजोंसो जोङो बारखौ जोङो गेब्रेंनायखौ एसे लासै लासै बाबो होबथालांनो हागोन, थिग बेबायदिनो जोङो दै गुबुंनायखौ जों होबथानो थाखाय जों दै गेब्रेंनायखौ होबथानो थाखाय। जोङो मा खालामनांगोन दैया माब्रै गेब्रेङो बेखौ जोङो एसेबाबो मोनथिखानांगोन। बाहाय नोंथाङा खिथाखाबाय दैया माखासे जोङो बिस गोनां ओ रासाय रासायनारि मुवाफोर बाहायनायनि थाखाय बैफोर अखाजों गोलैनानै अखानि दैजों बोहैलांनानै जोंनि दैमा-दैसा लैथो-लैथोमाव बोहैलाङो बैफोरबो दैखौ ओ गेब्रें होयो आरो जों माखासे जिब जुनारनि गोथैखौ जोङो दैफ्राव फोजावहरो बेनिफ्राय जोङो मा दै गेब्रुंनाय जायो दा जों बैफोरखौ मिथिबासो जों बिनि उल्थायै जोङो रैखाथि होनायखौ लानांगोन। माबोरै लानांगोन जोङो? जोङो जिब जुनार थैनायफोरखौ जोङो हा सिङाव जों फबनानै दोनांगोन दैयाव गारहरनायनि अनगायै अब्ला बेजों जों दैखौ मा गेब्रेनायखौ होबथानो हायो आरो जोङो बिस गैयै बा जोङो रासायनारि मुवाफोरनि अनगायै रासायनारि हासारफोरनि अनगायै जोङो जिबियारि हासार, गोबोरखि हासार बायदि बाहायनानै जोङो मा होनदों दै गेब्रेंनायखौ होबथानो हायो मा मानो होनोबा रासायनारि हासार बाहायोबासो बा रासायनारि मुलिफोर बाहायोबासो अखानि दैैजों बोहैलांनानै दैमा दैसायाव गोगलैनानै दैया गुबुंले जायो बेनिखायनो जोङो जिबियारि हासारफोर बाहायनानै दैनि गेब्रेंनायखौ थानो हायो आरो जों बिनि अनगायै ओ आथिखालाव जोङो मा ओ जोङो दुंखांनाय दुंखांनायखौ खमायहोनो थाखाय बा मुलुगनां दुंग्लुबनायखौ खमायहोनो थाखाय जोङो मा खालामनांगोन आथिखालावथ' बिराद गरम जाबायना नोंथां दा बेनिखायनो बै गरमखौ होखारनो थाखाय जोङो मा खालामनांगोन जोंनि मोनफ्रोमबो गामि जोंनि मोनफ्रोमबो ओनसोल, जोंनि मोनफ्रोमबो हादरसा, जोंनि मोनफ्रोमबो हादराव जोङो साफ्रमजो जों साफ्रोमबो जों साफ्रोमबो सुबुङानो लोगोसे जयै मा खालामनांगोन जोङो बिफां लाइफां गायनाय बिफां लाइफां ओ बुरजा खालामनायाव जोङो मा खालामनांगोन गोसो होनांगोन जोङो आथिखाल मुगायाव जोङो दंफां लाइफां बिफां दानफायनायखौ जोङो खमायनांसिगौ, जों होबथांनांसिगौ, जोङो माखासे जोङो सरखारि ओ आफादफोरखौल' जोङो ओ नेनानै थाबा जानाय नङा जों गावनो गाव सासे हादरारि जानानै जों गावनो गाव सासे सुबुं जानानै जोंनि इयुननि थांनानै थानो थाखाय जोङो जेब्लायबो बै आबहावाखौ जोङो थियै लाखिनो थाखाय जों उननि समनि थाखाय उननि जेनेरेसननि थाखाय जोङो थांना थाबाय थानायनि थाखाय जोङो आबहावाखौ ओ बैफोर गिख्रंथाव गेब्रेनायनि थाखाय जों होबथाना लाखिनो गोनांथार नोंथां।
औ नोंगौ नोंथां नोंथाङा जोबोद मोजां बाथ थ्राखौनो फोरमायनानै होलांबाय जे आबहावा ओ गुबुंले जानायखौ होबथानाय दा बैफोरनि सोमोन्दै आंबो नोंथांनिफ्राय गोथौयै ओ मिथिनो मोनबाय।
औ नोंथां औ।
आंबो नोंनिफ्राय माखासे गोनांथार बाथ्राफोरखौ मिथिनो मोनबाय नोंथां।
औ नोंथां जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां।